जारि
हेलौ
दे ओ जे जों दिनै जों ओ बर हारिनि जाग्रा लोंग्रानि सोमोन्दै सावरायनो लादों ओ दा नोंथाङा ओ बर हारिनि जाग्रा लोंग्रा ओ जोंनि बरफोरनि जानायनि सोमोन्दै एसे बुंथिनो हा गोन नामा
जोंनि बरनि जोङो जि जानाय जोङो बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो बुंनो हायो अनला आरो लोगोसेनो अमा बेदर आरो बिदिनो मिक क्स जोङो जेब्ला सङो बैसागुफोराव गोखा गोखै बेखौबो आरो सबाय साम हमाय सबायजों साम आरो सबायजों दाउ आरो जों बुंनो हायो मेन जोङो जिथु जोंनि आसाम सर जों सरखारनिफ्राय जों-जों जि आइ टेक जों मोननो हानाय जोङो नाफाम नार जि ओ एम्फौ एम्फौ लाथा बेफोरखौ जोङो बुंनो हायो आरो लोगोसेनो जोङो जि आइटेक मोननाय हिसाबै जौ गोरान माइब्रानि जौ बिदै बेफोरखौ जोङो ओ जि आइटेक जोङो जोंनि बरनि होननानै जोङो सिनायथि मोनजानाय मोनसे ओ जोङो जानाय आरो बे जोंनि बरनि नोंथाङा मिथिगौ ने अनलाखौ बोरै बनायो
नाफामखौ
अनला अनलाखौ
अनलाखौ माने जोङो अन देनानै माइ माइरं जेनेबा माइरंनि ओ अन गुन्दै खालामनानै अनलाखौ ओ बिदिनो बेदरनि सायाव
औ जोङो गुबुन गुबुन ओ अनला जानो हायो जेरैहाय जोङो ओ बबेबा मोनसे बिबारनि जोङो माइरं गुन्दि खालामनानै बानो बेयो अनला जायो ना थाइगिर अन ला जोंहा गुबुन गुबुन जेरैयै खोमा बिबारबो अनला
औ
गुबुन गुबुन बिदिनो जोङो जानो हायो आरो आरो लोगोसेनो अमा बेदर जोङो अमा बेदरखौ जोङो जे बरनि मुंदां खा बेदर होनोरे बेदरनि जामुं जाय माने गोबां समावनो मानो जोङो सावनाय जायो, रुनाय जायो, सेरनानै जायो, आरो जोङो बेखौ गुबुन गुबुन ओ अनलाफोरजोंबो जोङो जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरो जानो गोथावबो मोनो न'?
औ नंगौ थारैनो।
आरो नोंथाङा मा बर'नि जानाय मोनथिबावो?
ओ बर'नि जानायाथ' मेरला दं। ओ जेरै बिदिनो दंबावो नाफाम,
हाग्रानि मैगं थाइगं,
आरो बेफोरबायदिनो फिथा बर'नि फिथाफोर, सावनाय फिथा, देनाय फिथा, बिदि बे फोरबायदि आरो बायदि बायदि। थ' नोंथाङा ओ नाफामखौ बोरै बानायो बेखौ मिथियो नामा?
औ मिथियो‌। आरो नोंथाङा बेखौ मिथियो ना औ जे जोङो बैसागुआव गोखा गोखै होननानै जों जे जायो जे बेयाव जोङो गासै ओ सेजौ दाइननिबो बांसिन माने गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ जमा खालामनानै जोङो जमाहै सं नाय जायो नोंथाङा बिनि सायाव मिथिगौ ने? जेनेबा बियो जोङो जेब्ला जों बिखौ बैसागुफोराव जोङो एसे बांसिनै जोङो जानाय जायो। ओ बेयाव माने गासै जामुंफोरा सेजौ दाइननि बारा हाफोर जों बाहायनाय जायो आरोप। उम बे सेजौ दाइननि मैगंफोर बिदिनो जोङो मोननाय बे दिनो गुबुन गुबुन गलायनाय बा मिक्स जोङो बेखौ जानाय जायो आरो। आरो नोंथाङा मा बुंदोंमोन आंखौ ओ नाफाम ने?
नाफामनि सोमोन्दै जोंनि बर' हारिनि बिसय बुंनो होदों आरो
नाफाम जोङो नाफामा मोनसे बुहुत फेमास जोंनि बर'नि आरो बिखौ जोङो बावैसो जोङो जे बर' मोनसे होननानैक बेखौ जोङो मोननो हाबाय मोनसे जि आइ टेक खालामजाबाय जोंनि बे नाफामा जुनिया महरै जोङो जों बिखौ नाखौ जोङो ना थास' बांसिन बिदिनो बानायनाय जायो आरो जेरै जोङो बेखौ बेखौ मा खालामो सिगांनो जोङो ना फिसा फिसाफोरखौ साना लाबोनानै फोरानो फोराननानै जोङो बिखौ हासंफोराव सोना दोननाय जायो आरो फेसेवनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो जोङो बेखौ थमफै सेवनानै बे मिक्स खालामनानै जो ङो बेखौ लदा लदा खालामसिगोन आरो गोबां गोथाव मोनो आंथ' बेखौ जानो गोबां मोजां मोनो आरो गोथावबो जानो गोरान नाफोरजों जों बनायनो हायो बेखौो आरो जोङो गुबुन गुबुन खायदाफोर आरो दंखौ बानायनायनि जोङो ना फिसा फोदों बानायनो हायो औ
औ आरो जोंनि बर'नि मोनसे मुंदांखा लोंग्रायानो जाबाय जौ माइब्रानि जौ बिखौ नायनायनि सोमोन्दै नोंथांङा सावरायदो एसे जों सावरायनायनिफ्राय माने बेखौ बानायनो हायो खौ
आं बेखौ एसेबां मिथिया अब्लाबो जोंङो बेखौ जौगोरानायखौ जोंङो औ फ्राय बेयाव एलकहला जोंहा जि द जिद जौखोन्दोसो जोंङो बेयाव एलकहल मोननो हायो आरो जोंनि जे बरनि जे बनायनाय जौ बिदै जौ गोरान बिदै जों बिखौ माइ माइरंनिफ्राय गोबौ दिन बिदि दोननानै फेसेवनानै जोंङो बेखौ गुबुन गुबुन माबाफोर मिक्स खालामनानै दोननाय जायो आरो बे मोनसे जोंनि हारिमुवारि आरो म होने हारिमुवारि जोङो बुंनो हायो आरो बेखौ जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंङो बाहायबोबाय थानाय हारिमुवारि जोंङो बिखौ जौगोरान जोंङो लोंबोबोदों बा जों बाहायबोनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो गिबियै गुबैयै जोंङो बेखौ बेखौ बैसागुफोराव जों बाहायनाय नुनो मोनो बांसिनै जोंङो बैसागुआव बिदि मइेनलि जोंङो बाहायथारनाय जोंङो नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो दोंखौ जोंहा माइब्रानि जौ बिदै बे माइब्रानि जौ बिदैयाबो आरो बिदिनो एखे जायोसे बेयो गोदै जायो ओ बेबो एके माइरंनिनो बिदै थांङोबा माइरंनिनो बियो ओंखाम जिथु माइरं ओंखामनिफ्राय जों दिहुननो हायो बेखौ खावसे जेनबा संनाय ओंखामनिफ्राय जेनबा संनाय जायो बेखौ खावसे संफ्रामनाय बिदि मैगंनिफ्राय बिखौ जोंङो बरफोरा माने आलासि सोंनाय हिसाबै जोंङो जेब्ला आलासि जानो थांङो बैसागु समाव बा बिदिनो गुबुन गुबुन समाव अब्ला बेखौ आलासि सोंनो थाखाय बांसिनै बाहायनाय जायो आरो जौ मायब्रानि बिखौ आरो
आरो जोंनियाव ओ जों बरनि जोंनि बरफोरा आरो फिथा सावनाय माइब्रा‌ एन्थाब अनासि ओ बेफोरबायदि बाहाय बानायबावो माने जोंनि बरफोरनिया बेखौ बानायनानै ओ बैसागुफोराव जेरै बैसागुफोराव ओ जानानै जमा जालायनानै ओ जायो ओमफ्राय बैसागुखौ फालियो आरो
औ नंगौ औ आर
ओ बरफोरनि फिथाफोरा आरो सुंङा फिथा था दंङ मोनसे मुंदांखा मुं हिसाबै बे सुंङा फिथाखौ ओ ओ उवा हासुंनि सिंङाव माइरंखौ सोनानै दैजों सोजाबनानै सावनायखौ बानायनाय जायो माइब्राजों
माइब्राजों औ नंगौ थारैनो आरो नोंहा
मोनसे
औ औ आरो नोंथाङा मिथियोना जे नारज जि होननाय ओ जोंङो नारजि जोंङो जे बर'नि मोनसे फेमास बेबो मोनसे जिफोर ओ जों मिथियोमोन नारजि नोंथाङा मिथियोगो ने बेखौबो बेबादि जायो आरो बोरै खालामनाय जायो?
जोंनि बर' समाजाव नारजि मैस्था बेफोरबो दङ मेरलानो
औ जोङो फोराननानै बेखौ बानायनाय जायोना? फाथोनिफ्राय जोङो बेखौ फोराननानै जोङो गोखायै जोङो अ माब्लाबा अमाजों जायो बिदिनो गुबुन गुबुन जोङो बेखौ अनलाबो जायो खारैफोर होनानै जों बिदि जानो हायो आरो बे नारजिखौबो । जोंहा नारजियाबो मोनसे बर'नि मोनसे गुबै जाग्रा मुवा आरो आरो लोगोसेनो ओ जिफोर एम्फौ लाथा बेखौ नोंथाङाथ' मिथिगौ जानो हागौ जोङो न'फोराव जोङो जोंनि गोदो गोदाय आबौ आबौफोरखो माबा माबाफोरखौ फिसिनाय नुदों जानो हागौ नोंथा थाङा बेनि सायाव मा बुंनो हायो नोंथाङालाय?
माने बे एम्फौ लाथायब फिनायाबो बर'फोरनिफ्राय गोबौनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो फैनाय मोनसे ओ ओ बिदिनो जाग्रा हिसाबै बेखौ फि फिय फिसिबोनाय जायो । बेखौबो जोङो ओ बिदिनो ओ इन्दि सिबानायनो थाखाय रेसम एम्फौ बेखौ बिनिफ्राय बानायनाय जायो इन्दि सि बेखौ ओंखायनो जों बिखौ फिसियोबो आरो बेखौनो जों जायोबो राजा इमफौखौ
जोंहा बियो माने मोननै मोननै खामानि होयो आरो जों जानोबो हायो लोगोसेनो जोंङो जोंनि जिफोर ग गनाय जोमनाय बेखौबो जोङो बिदि बे खुन्दुं दिहुननानै जोङो थावख्रि लुनाय औ जों गोदोआव खोनानो मोनोमोन थावख्रि लुनाय जोङो आं आंनिया आबै आब आबैखौ नुदोंमोन आरो बै समाव जोङो दायो नुनो मोनला बे खामानिखौ गोबानो रोंला नंगौ बियो बेबायदिनो जों खुन्दुंखौ न'आवनो दिहुननानै जोङो न'आवनो हिफोरखौ गावनो गाव जोङो बर'फ्रा जिथु जोंनि गानग्रा जोमग्रा बर'नि जों बेफोरखौ दायोमोन आरो गोदोनि दिनाव
औ थारैनो।
औ आरो लोगोसेनो नोंथाङा बर'नि जाबाय हिसाबै मा मिथिबावो?
बर'नि जानायावथ' बिदिनो बेदर बेदर हाग्रा बिदिनो
सबायाइजों साम' साम' नोंसा बेदिनो साम'खौ
साम' ना खांख्राइ
औ औ औ नंगौ औ
दे बिदिब्ला--ओ जोंना सावरायनाया बेसेयावनो जोबथ'बाय।
ए गोजोन्थों।
गोजोन्थों औ